अ खोनादों?
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं?
दा नोंथांं ओरैनो फोथाराव जिरायनानै दङ बार जाबाय दं।
औ नोंथांनियाव आं दा मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होनना फन खालामदोंमोन सावरायजागोन ना?
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथांआ बुंबानो जाबाय।
औ दा नोंथाङा होमबा जोंनिया नै दा दैज्लां बोथोर बा मेसें बोथोर दा थ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरफोरनि आबाद मावनायनि सायाव एसे फोरमायना होलाय।
औ जागोन दा नै नोंथां होमबा एसे फोरमायलायसै आरोना औ दा नै जेनेबा जों द-द-दैज्लां बोथोर नंङाओमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ दा दैज्लां बोथोरावथ' जोङो गिबियाव जों सब गासैबो आ ओ ओ
औव
आबाद मावो नंङा होमबा नोंथां माइ आबाद मावो।
औ माइ आबाद मावनांगौ।
दा जोंनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनों गिबियावनो जोंनो खोथिया मा-माइजलि नांगौ जायो नङा होमबा बिदा नांगौ जायो जोंनो औ बे बे जागायाव जोङो ओ आरामसे जोङो बै फाथोनि बस्था एबा सोरबा प्लास्टिकनि बस्थायाव जोङो सोमना दोन दैयाव दै फुख्रियाव नङा होनबा नोंथां औ बेखौ जोङो बिदिनो सानब्रै सानबानि उनाव जोङो बेखौ नायफिनो गोसो माबायदि जादों ना जायाखै
औ नंगौ औ
जेब्ला बे माइजलि खोथिया सोमा सोमनाय खोथिाया
औ
ओ जेब्ला बै फेंखा हरो
औ
ओमफ्राय जों बेखौ जोङो ओ न'आ लाबोयो सानसे सिगां नंङा ओमबा नोंथां। फुख्रिनिफ्राय बोखांनानै न' सिङाव जोङो बेखौ जोङो ओ ल-लखबा दोनफैयो मोनसे खना जायासो मोजां जायगायाव औ ओमफ्राय जोङो बेखौ थालिरजों जोङो थालिर बिलाइजों जों बेखौ खोब दोनो नङा होनबा नोंथां। औ औ औ औ नोंथां औ दाय दिनाव जों जेराव जोङो दा बे खोथियाखौ फोगोन दुब्लि फोथाराव दा जोंथ' गिबियावनो दे बेखौ खारायना लागोनांगोन नङा होमबा मा गिबियावनो औ औ औ बिनि उनावथ' जोङो जेब्ला खोथिया नेक्स्टखालि फोथारगोन ओमब्ला जोङो आराम जि बिखौ जोङो बै फोथाराव जेनेबा बै दुब्लिखौ जोङो आराम जेन ओ हाफोरखौ बि सानजा लायदों होमबा हालेवनानै औ औ अ खेबथामलाय खायस से खायसे गोबाङानो खालामोदि सोराबा लोगो लोगो फैयो सोर बा नेक्स बै माने हरसे दोननानै फैयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ बिदिनो खोथिया औ खोथियाखौ ओमफाय फोबाय जोंहा दा फोनानै जोङो ओमफ्राय बिदिनो ओ सोरबाबा नैजिबा सान सोरबा थामजि सान बिदि लाखि नङा होमबा बेलाव जानो थाखाय
औ
औ गेजेरावनो जोङो हासारबो सार सारनांगौ जायो नङा नोंथां औ खोथिया एसे मोजां जानो थाखाय बेनिफाय जे जों बे आबादखौ गायनो थाखाय जोंनो फोथार नांगौ जायो होनबा नोंथां फिथाइखौ जोङो ओ बे आबाद मावनो थाखाय जों बे बै हाखौ जों आरामसे जों हालेवग्रनाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ औ सोरबा द' बिघा सोरबा नै बिघा सोरबा थाम बिगा सोरबा जि बिघा बिदि गोबां थायो ओमबा नोंथां आबाद मावनो हा थायो नङा होमबा औ दा जोङो माने औ औ आखाइ मोनलाय नोंथ'
खोथियाखौ हिसाब लानानै जों बेसां गायगोन जेनेबा
औ औ नोंथां औ बेखौ जोङो गायनाय जायो आरो फुनानै सानसे सिगां औ
उम बेनि उनाव जोंना जेनेबा हाजिरा बा टिका लानानै जोङो माइ गायो आरोना आइजोफोरखौ लिंनानै दानियाथ' जोंनि बिगियान दावगानाय जुग नालाय जोंनि दानिया जेनेबा माइ गायग्रा मि सिन जै बिदिबो ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो आगोलथ' जोंनिया मोसौ मैसोदोंनो एवमोन फोथारखौबो दानिया जोंनिया खम समनि गेजेरावनो जेरै ट्रेक्टरफोरखौ लानानै जोंनिया जोंङो कम समनि गेजेरावनो गोबां बिगा बिगा हा एवनायखौ नुबोनो नुनो मोनो नङा होमबा औ नं बिदिनो जोंनिया दा जेनेबा माइ गायखांनायनि उनाव जोंना माइया जेनेबा एसे जौफुहांब्ला जों माइआव जेनेबा हाग्रा जायो जोंनिया नङा होमबा हा ग्राबो जायो नङा होमबा? जों हाग्राफोरखौ बासिग्रोयो बासि थिखांनायनि उनाव जोंना जाहाथे जोंनि आबादा मोजां जायो बेनि थाखाय जोंङो हासार बाहायो जायखौ जोङो नार्सारि बा गला दखानफोरनि फ्राय लानानै फैयो जायखौ लाना बायनानै जोंङो बेयावहाय माइयाव होफैयो आरोना जेरै इउिया पता जाहाथे जोंनि माइया मोजां जायो मोजां जाखांनायनि बिदि मोजां जायो होननानै आरो बेनि उनावबो जोंना फोथारा जेन बेनि उनाव जोंनिया आरोबाव थाबावो आरोना जेनेबा माइआ मोननो समाव जोंनिया बायदिसिना एम्फौ एनलाफोरा जोंनि माइखौ खहा खालामनो नागिरो आरोना बेवहायबो जोङो बेनि थाखायबो जोङो माइ आबादखौ मोजां खालामनो थाखाय बेवहायबो जों मुलि होबावो जाहाथे एम्फौफोरा जोंनि फसलखौ खहा खालामनो हाया बेनि थाखाय औ, बेनि उनाव जोंना जेनेबा माइ खौ जोंङो हायो आरो ना। हाजिरा बा थिखा मानसि लाना। दानियाथ' जों बेफोर हाजिरा थिका लानायखौ बारा नुनो मोनला, गोदोथ' सावरिबो जानायखौ नुनो मोनोमोन जोङो, नाथा औ नाथाय दानियाथ' जोंनिया खम समनि गेजेरावनो जोंनिया मा होनोलाय बेखौ मेचिनखौ लाना फैयो जोंनिया फोथाराव जेनेबा बेनो जोंनिया फोथारावनो माइखौबो नाखायो हाखायोबो बेदिखौ नुनो मोनदों नङा होमबा?
औ, नोंथां नंगौ।
औ बिदिनो जोंनिया बेफोरखौ माइखौ नाखांनानै जों न'आव लाना नानै फैयो आरो ना न'आव लाना फैनानै जोङो माइखौ जोङो जेनेबा नांगोखौ लाखिबाय न'आव नाङि ङिनि बाराखौ जों नाङिखौ जोङो फानहरोबो आरो ना, फानहरनाबो जों गोबां रां मोनो। दानियाथ' जोंनिया माइनि दामाबो गोबां नङा होमबा?
औ औ।
औ, जों से मन जोङो माइ बायनो थांनांगौबा बाजारफोराव जोंनिया से रोजा नै रोजा बिदि जानायखौ नुनो मोनदों जोङो औ बे औ। बेनिखायनो जोङो, नांगौखौ न'आवनो लाखिनानै जों नाङिखौ फाननांगौ जाय मुलाम्फा मोनो जोंनि न'खर सालायनायफोराव। खामानियाव फैयो, औ। बेनि अनगायैबो जोंनिया माइ आबादनि अनगायैबो जोंनिया दा दैज्लां बोथोर जोबनाय लोगो लोगो जोंनिया मेसें बोथोर सफैयो नङा होमबा? मेसें बो ‌ थोरावबो जोंनिया जेरै बेसर आबादखौ गोबांखौनो मावनाय नुनो मोनो
नुनो मोनदों नुनो‌ मोनदों।
औ, बेसर आबाद मावनो थाखायबो जोङो माइ गायखांनायनि उनाव जोंना फोथारखौ ओरैनो दोन स्लायस्लाय जों फोथारखौ एवगोरना लायो आरोना। एवगोरना ला खांनायनि उनाव बेवहाय जोङो बेसर बेगरखौ फैयो लायनानै गला दखानफोरनिफ्राय लायनानै फोयो। फोखांनानै जोंनिया बे‌ सरा एसे जोंनिया देर जेनेबा जौबोबा जों बेसरखौ मैगं हिसाबैबो जायो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
मैगं सायखौबो जानाय नुयो जोङो आरो बेनि उनाव जोंना बेसरा बिबार बारो, बिबार बायखांनायनि उनाव जोंनिया बेसरा फिथाइ थाइयो। फिथाइआ राब्ला जों बेखौ बेसरखौ फुयो आरोना। फुंनायखौ नुनो मोनो जों, फुखांनानै जोंनिया नायो जेरै नानायखौ जोङो नानाय नानायखौ जोङो जेनेबा फोथारावबो नायो खायफाया खायफाया न'आव लाबोनाबो नायो औ बिदिनो जोङो बेसरखौ नायो आरो नानायनि उनाव जों बेसरावबो गोबां थाव मोनो। थावयाथ' जोंनिया दानिया गोबां गोनांथि थाव नङाब्ला जोंनिया जेबो मैगंखौनो संनानै संनानै जानायखौ जुजि थियै मोनजाया आरोना जोनिया थाव नङाब्ला उम बेनि थाखाय थावाबो जोंनिया जोबोर गोनां। आरो जोङो थावखौबो औ, थावखौ फाननानै रां खामायनाय। नोंथांनियावबो मा आबादनि सो बेयाव रोंगौथि दबावो।
औ, औ हागोन नोंथां। जों जेरै मे जोंबोथ' जों गोबां आबाद मावनो हाबावो नामा नोंथां?
औ नंगौ।
सोरबा दुुनदियानि आबाद मावो सोरबा आलु-आलुनि आबाद मावो सोरबा बेखौ मा होनो बेखौ अलकबि आबाद मावो। सोरबा बान्दा खब अ मावो सोरबा ओ फुल कबि आबाद मावो नोंथां। बिदिनो आं नै जोंना अलकबि जों गायो नङा होमबा नोंथां उम मेसें मेसें बोथोरावथ' अलकबि जेनेबा आलु कबि बान्दा कबिफ्राथ' जोबोद फेमास नङा होनबा नोंथां? बेनि थाखाय जोङो मेसें बोथोरावबो जोङो जेरै आबाद मावो जेरै मा होनो बान्दा कबि आबाद मावो। बान्दा आबाद बान्दा कबि आबाद मावनो थाखायबो जोङो गला दखान फोर फोरनिफ्राय जोङो बै फिथाइनि माबाखौ नांगौ जायो फुलि नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? बेखौ जोङो न'आव लाबानै खनासे हाफोराव जोङो मोनसे सोरबाबा जानो थाखाय सोरबाबा फालांगिनि थाखाय लाबो नङा होनबा नोंथां औ औ औ। दा जेरै जोङो सोरबा न'आवनो खायसे जायो दोना गायो‌ ओ। जानो थाखाय बेयाव जोङो औ औ एसे खनायाव जो आरामसे हाखो जों एवना लाग्रोयो।
औ
एवना लानानै जोङो बै फुलिखौ जों गायग्रोयो आरो ना नोंथां। फिसा फिसा फुलि लाना फैनानै औ सारि सारि गायनायखौ नुनो मोनदों। आरो बिदिनो आरो जानो थाखाय सोरबाबा धोनिया नांगौ जानाय जोबोद जानाया जों जोबोद औ बेफोरनि थाखाय। जेरै थोनदैयाबोथ' जोंनिया जानो थाखाय जोबोत जों जुथि मोनो जोंआ मोदोमनाय मोनो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ।
ओ बिदिनो आरोना नोंथां ओमफ्राय आरो दा नोथाङा मोनसे लास्ट सोंबावनो नामा नोंथां?
औ सोंजागोन।
नोथाङा आंनो पटल आबाद मावनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन जोंनियाबोथ' पटलखौ जोङो गिबियावनो जोङो बेनि जिन बेनि जोङो फुलिफोरखौ जोङो बायनाबो मोनखायोबा जोङो न'आवबो जेनेबा बेगरखौ फोनानै फुलिफोरखौ बानायना लानो हायो नङा होमबा?
औ नोंथां हायो।
पटलखौ फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो फुलिखौ फोग्रोयो नङाबा जोङो ला लानानै फैयो गला दखाननिफ्राय लाना फैनानै जों बेखौ ओमफ्राय आरोना गायो। गायखांनायनि उनाव जोंना बे खौ जोङो हाफोरखौ साननैसो निखायनानै होयो जाहाथे गुरैयै जा हाया गुरै जानानै थाबैनो जौलाङो आरो बेवहाय जों बायदिसिना हासार हो जाहाथे बे थाबैनो ज जौवो एबा गाहाम गाहाम फिथाइ होयो पत बेनि उनाव जोंहा सां बानाय जेनेबा मोनफा मोनफा गं गन थुना होयो खायफाया आरो खायफाया सां बानायो आरोना जाहाथे बियो मानला लांनानै थायो मोजाङैनो। औ बिदिनो। पथल आबादावबो जोंनिया बिदिनो थायो आरोना गोबां फिथाइ होयो। पट तल आबादानो नो फांसे बिफाङावनो गोबां फिथाइ होयो। जायखौ जोङो फानहैनानैबो गोबां रां मोननो हायो न'आवबो जानो हायो। फानहैनायावबोथ' पटलाबोथ' गोबां दाम नङा होनबा? जोङो पटलखौ फाननानैबो गोबां रां मोनो बेफोरबो जोंनिया न' नखरावबो जोंनियाव गोबां फै रां रुफायाथ' गोबां आंखाल नङा होमबा बेफोरो जोंनि न' खरावबो खामानि होयो एसे जेनेबा नांगौआव बाहायनाय जों बेफोरनि रां मोननायखौ फाननानै
औ औ।
आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया नै दा दैज्लां बोथोरावनो आरो गोबां आबाद जा हमबाबो जोंनिया जेरै मा होनोलाय बेखौ जोंनिया जेरै खुमब्रा आरो जेरै ओ जोगोनार बेफोरखौ नुनो मोनो औ।
औ आरो जों लोगो
जोंनिया बेफोरो ओं मैगं थाइगंनि आबाद मावनायावबो जोंनिया गोब ओं। दानियाथ' जोंनिया मैगं थाइगंनि आबाद मावनायाव गोबां मुलाम्फा दं नङा होमबा? औ औ। जोंनिया जेरै दा जों बेफार फालांगि खालामनो थाङोब्ला नुनो मोनोदि जों हाथाइफोराव नाय जोंनिया जेरै जोङो आलुफोरनि दामावबो गोबां आरोमबानि दामाबो गोबां नङा होमबा?
ओं नोंथां।
हायोब्ला जोङो न'आवनो मावनानै जानांगौ आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
दे होमब्ला न' नोंथां जोंनाबो समाबो थौथ'बाय दोनथ'निसै।
थाबाय नोंथांजों रायलायनो मोननानै नोंथां औ नोंथां।